हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दे खोनादों औ।
अ मा खालामदों नोंथां?
आंङो दायो ओरैनो दं दे जिरायनानै।
अ खबर सबर मोजां दा?
औ मोजाङानो ओं।
ओ जाखांबाय?
जाखांनायाथ' जाखाङाखै फंबाय ओरैनो दङ संथ'वाखै।
अ नै नोंथां आं मा बा नोंनाव मोनसे ट्रपिक लानानैसो फन हरदोंमोन आरोना नोंथां।
ओ।
नों माने आबहावानि सायाव लानानै आरोना नोंथां आबहावाखौ माने माबोरै मोजाङै लाखिनांगौ आरो आबहावाया मा मा खालामबा गुबुंले जायो। बिनि सायाव नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिनि सायाव? बिनि सायाव अ जायो हायो ओ मानो हाया जोनो।
नों हानायखिनिखौ एसे फोरमायना हरलाय नोंथां।
औ जो जों दाथ' मिथियाबो जोंनि ओ जोंनि ओन सोलफ्राव आबहावायाबा माबायदि जानानै दङ ओ बिराद गरम जानानै दङ'। बे गरमा मानो जादों होनबा जोंनि बांसिन जोंनि ओनसोलाव गोबां जायगायावनो गोबां माखासे माखासे ओ ख-खहा खालामग्रा ओ दारिमिन गायसंबाय। आरो माखासे गोबां गारि मथरनि अन-अनजिमायाबो बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं नङा होमबा। ओ बिराद हि-हिसाब गैयै बांगासिनो दङ जायनिफ्राय गनाय उखुन्दैया बाराव गलायनानै गोबां ओ बारखौ गेब्रें होनानै जोंखौ ओ बारखौबो गुदुं आरो फारसेथिं साननि दुंनाया जोबोद बांनानै बिराद थानो हायै बायदि खस्थ' मोनो आरो। ओ दा बेनि अनगायैबो दा बेखौ सुबुङा गावनो खामनानै लादों स' आं होननो सानदोंदि बेयाव ओ आबहावा गुबुंनायनि मेेन मेन जाहोना जादों सुबुं अनजिमा बांनायानो। मानोना सुबुं अनजिमा बांनाय नि जाहोनावनो ओ ए बेफोर प्रब्लेमा गोबां नुजागासिनो दङ। गिबि यावनो बांद्राय सुबुं सुबुं अजिमा जानायनि जाहोनाव बिसोरनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय ओ गोबां गिदिर गिदिर बिदिनो ओ इंडस्ट्रीफोर गायसननायनि जाहोनाव बेनिफ्राय गनाय उखुन्दैया ओ ओ बारावखौ गलायनानै गोबां बारखौ बिस गोन बिस गोनां खालामनानै जे बे बारा जो-जोंनि देहायाव नांनानै गोबां माखासे बेराम आजारफोरजों जोङो बुगिनो नि गोनां जायो आरो बिनि अनगायैबो ओ आरो बिनि अनगायैबो बांनाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव ओ बि-बिसनाथ' थानो जायगा गैया जायोना बिसिना थानो जायगा दिहुननो थाखाय ओ गोबां गिदिर गिदिर बिदिनो हाग्रा बंग्रा आरि सिफायनानै बेयाव गोदान थाग्रा खुलि बा बानायनि जाहोनाव ओ जों जा बै बै बिफां लाइफांनिफ्राय जा माने ओ अक्सिजेननिफ्राय ला नानै फिथाइ सामथाय द-दंफां आरि बन सायहा आरि मोनो। स' बेफोरो जों बेफोरखौ जों फ्राय मो-मोना जालांबाय। आरो बिनि अनगायैबो ओ जि ओ बै जा बे हाग्रा हाग्रामा एबा हाग्राफोराव ओ जिब जुनारफोर जा थायो ओ बि-बिसोरबो ओ था-थाग्रा जायगा गैयिनि थाखाय आलाय सिलाय गोदाव सोराव जानांबाय। स' बि-बिनि जाहोनावनो बि-बिसोर बिनि जाहोनावनो ओ जिब जुनारफोरा सम सम सुबुंफोरनि ओ सुबुंफोरनि माने सुबुं थानाय ओनसोलफोराव ओ थाग्रा जायगा नागिरनानै बिदिनो जानाय आ-आदार नागिरनानै फैनायनि जा जाहोनाव बिदिनो गोबां ओ ओ फुथारलाय सि थारलाय माने बायदि गाज्रि बाय बायदि गाज्रि थासारि मोगा मोगि जायो अ ओ बेफोरो माने बेफोर गासिबो सुबुङानो खालामनानै लानाय। मानोना सु-सुबुङा बिसोरनि बिसोरनि थाग्रा जायगाखौ सिफायोबा जोङो ओ जि-जिब जुनाराबो सुबुंनि खहा खालामनाय नङामोन स' बेफोरनो आरो
आरो बेनि अनगायैबो गोबां माखासे आ-आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोन दं मानसिया बानायनायल' नङा ओ मि-मिथिंगायारि खैफोदनि जाहैबो गोबां माखासे आबहावा गुबुंनाया सोमजियो फार्स्टआवनो जेरै ओ अरगें हाजो बेरफ्रुनाय अ-अरगें हाजो बेरफ्रुनायाव गोबां माखासे जों मिथिखागौ दि अरगें हाजोनिफ्राय ओ गोबां गिथावना गिथावना गेस ओंखारो जेरै जेरै सालफार-डाइ-अक्साइद बायदि गेसफोरा ओ अ अख्राङाव थांनानै ओ जोमैजों लोगो नांहैनानै बाय ओ जोबोद गाज्रि माने बिस गोनां अखा सोमजिहोयो जाय जोंनि आबाद जोंनि सोलेरनि जोंनि जोंनि ओ सो सोलेरनिफ्राय लानानै आबादनि ओ आ बाद आरो बायदि दैफोरखौ बायदि ओ बिस गोनांआव सोलायहोयो। आरो ओ बिनि अनगायैबो ओ सुबुंनि जिउखौबो खहा खालामो ओ आरो ओ अरगें हाजो बेरफ्रुनायनि उनाव फैयो ओ बिनि उनावहाय दैबाना दै बानानि जाहोनावबो गोबां माखासे खहा सोमजियो सुबुंनि ओ आबादनि अनगायैबो न' बां आरि सुबुंनि जिउखौबो खहा खालामो दै बानाया स' बियो जोबोत गाज्रि आरो बिनि अनगायैबो ओ हा गिसिगानाय हा गिसिगानाया आरियाबो गोबां माने आबहावानि खहा खालामो हा गिसिगानाय बुङोब्ला हागिसि गानाया ओ आं बेखौ सु-सुबुं माहारिनि गोरोन्थि सानो मानोना बेसोर बांद्राय हाजो ओनसोलाव थानाय फिफां-लाइफांखौ दानफायनायनि जो दानफायनायनि जाहोनाव बै हाजो ओनसोलनि हाया गुरै जानायनि जाहोनाव हा गिसिखायो जायनि जाहोनाव मालाबा सोरनिबा न'आव गोलैसिनो मालाबा सोरनिबा ओ ओ ओरैनो सो सोरनिबा सोरनिबा गोलै गोलैसि नायनि जाहोनाव बिसोर गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जायो आरो बिनि अनगायैबो गोबां माखासे मिथिंगायारि खैफोदफोर दं जेरै बांग्रिं मावनायाबो मोनसे बि बिनि गेजेराव गोलैयो बांग्रि मावनायाबो मोन मोनसे मिथिंगायारि खैफोद मानो होनोब्ला बियो बेयो मा माला फैयो माला फैब्र'बो जों बेखौ जेबो मिन्थिया फैयो बे फैनायनि जाउनाव गोबां गिदिर गिदिर न' बिल्डिंफ्रा बायनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा खहा जायो। ओ स' बेनि थाखायबो आ आबहावायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो बियो। स' बेनोसै नोंथां ज' नोंथाङा आरोबाव माबा बुंनो सानो नामा जे नों बिनि बागै एसे माबायदि सानो
र' र' नोंथां आं आं आं एसे सोंबावनो आरोना नोंथां मोनसे माने नों बुंनायावनो मोनसे कुइसन माने मोनसे सोंथि जाखांफैदों आरोना नोंथां।
औ
माने आबहावाया बोरै माने आबहावाया गारि मथरजोंल' गुबुङो ना आरो बिदिनो बायदिसिना माबा अर सावनाय बायदिसिनाजोंबो गुबुंनो हागौ नोंथां। माने गोबां अरनबारिफोर थायोना बेफोरखौ सावना होबा गुबुंगोन नामा नोंथां।
अ अ गुबुंगोन माने गुबुंग जानो मानोना गारि मथरजों जा जा बांसिन जा जा आबफावा गुबुंङो अर सावना होनाया बांसिन गुबुंगोन अ-अर सावना होबा जोंहा बांसिन खहा जागोन मानोना ओ अरसावना होबा बिफां लाइफांजों लोगोसे नोंनि ओ जाखिनि बे बेनि मोजां बार बे बेखौबो गाज्रि खालामगोन नाथाय ओ स बेनिखायनो आरो बेजों लोगोसे जिब-जुनारनो जा ओ ओनसोल बेखौबो से ओ सेवहांगार खालामजोबगोन आरो आरो गोबां जिब जिब-जुनार दावमा-दावउसाफ्राबो थैनो हागौ। स' बेयो जोबोद गिथावना आ-आरो फारसेथिं गारि मथरनि उखुन्दखौ जों मिथिखागौ मा माबायदि गयो जाय आथिखाल बिनि अनजिमा गोबां बांनायनि जाहोनाव जोंनि सोर सोरगिदिं जा बारनि थासारि आरो बारनि थासारि सानफायाबो सोलायलांगासिनो दंङो जा जा बायदि सि सिगाङै जिबो सिगांहाय जों जाबायदि बोथोराव अखा मोनानांगौ बे बोथोराव अखा मोनोमोन जाबायदि बोथोराव मानि अखा गैयाम बे बोथोराव अखा हायामोन नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोन दि बोथोरनि खुनु माने एसेबां माबा गैलाया बोथोराव अखा नांगौ एबा अखा हायो बे बोथोराव दाहानि जों इसेबांखा नुनो मोनलिया आरो ओनसोलाव गुसु ओनसोलनि ओनसोलाव गोबां गुसु जानायखौ नुनो मोनलिया आरो दा जाय ओनसोलाव माने गुदुं ओनसोल बे बे गुदुं ओनसोलावबो बिदिनो मालाबा अफार गुदुं जानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा गोबां खहा गोबां माने दुख खस्थ'नि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो बिदिनो गोबां माखासे गाज्रि थासारिफोर आरो अ बेनोसै नोंथां
ओमफ्राय नै नोंथां आबहावाखौ माने गोग्गोमै लाखिनो थाखाय बिफां - लाइफां गायनांगौ नामा
औ अ बिफां लाइफां गायनांगौ अ बिफां लाइफां गायाबाथ' जोंनि आबहावाखौ मोां साखोन सिखोन खालामनो हानाय नंङा मानोना बिफां लाइफाङो जोंनो अक्सिजेन लानानै गोबां माखासे जोंनो नांगौ सम्पदफोरखौ होयो फिथाइ सामथ जोंनि फिथाइ सामथाइ बन आरो बायदि मैया थासारिफोरखौ जोंनो होयो। स' बिनि नो बिफां लाइफां गायनांगौ आरो बिफां लाइफां गायनांगौल' बे नङा। फां लाइफांखौ जों गायनानै आबादबो लानांगौ नंङाबा गोबां बोरमा बोरमा अमाफोर थायोना न'फ्राव स'आ बेफोर बे जानो हागौ ओंखायनो जों बि गायनानै एसे बिबरा दुमस्रियो एबा पेनथिं हो आबाद लायाब्ला एसे जों मोजां जानाय नंङा स' बिनिखायनो जोंङो दंफां लाइफांखौ गायोबा एसे आबाद लायनाया मोजां
अ माने आदोर लानांगौ आरो ना नोंथां नायबाय थानांगौ आरो ना
औ
गायनानैल' दोननायजों जानाय नंङा आरोना नोंथां होनोमबा
औ
औ नोंथांङा माब आं मिथिनाय बादिबोथ' नोंथां बे नोंथां होननायाबो बेबो थिगानो खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों खोनादों।
याबो सैथोआनो नोंथां ओमफाय आं मिथिनाय बायदिबाथ' सुबुं अनजिमाया गोबां जाबाय आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव गोबां अरनबारिफोरखौ दानबा दानस्रांनाय जाबाय
ओंखाम थान बावाखै आङो औ जानाया औ।
अरनबारिफोर जोबस्रांलांनायनि जाउनाव सु सुबुं अनजिमाफोरा बेयाव थानो हमबायना‌ थानो हमनायनि थाखाय बे बारमन्दलाव बिदुंफोरा गोबां जाबाय आरो गोबां जानाय गोबां जानायनि जाउनाव बिदुंआबो दुंनायाबो बो माने सा सानदुंनि दुंनाय गोबां माबा